औ नोंथां औ।
औ नोंथांजों आङो बर'नि जे हाबा खुंनाय बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना? दे होमबा नोंथां आंनो जाय दोननोसै नामा।
औ जागायजेनदो दे नोंथां।
औ दा बर'नि हाबा खुंनाय बुङोब्ला जोंना सोरबा सोरबा बिदिनो हिनजाव गोदानखौ हाबा खालि लाबो‌ सोरबा सोरबा आरो हाबानि सिगांबो लाबोनानै दोनफैनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
अ बिदिनो बि गावसा न'खरनि सायाव सोनारो।
औ
बिदिनो हाबा खुंनो थाखाय जोंहा गिबियावथ' हिनजाव गोदान नायहैग्रोनाय जायो हिनजाव लाहानि न'आव। बिनिफ्राय हिनजाव गोदान नायनानै बिदिनो हाबा मा खालार खालि हाबा दं बेखौ नायनानै न'खरनिबो मोनसे डेटखौ थि खालामनाय जायो आरो हाबानि खालारखौ थि खालामनाय जायो।
औ नोंथां।
हाबायाव जोंना बिदिनो हिनजाव गोदानखौ लाबोनानै थुखैयो आरोना। बिदिनो हालदि माबा माबि फोननानै मानसि फोरा गामिनि थुखैयो थालिर बिफां फांसे गायनानै।
औ
बिदिनो हाबा खालामनो थाखाय हिनजाव गोदानखो जे मनदाब आवथि एबा बाथौबा बिदियाव लांनाय जायो बिदिनो सासे रायसंग्रा एबा बिदिनो हाबा खालामना होग्रा लाबोनानै।
औ
बिदिनो गावसोरनि माखासे हाबा खालामनाय बेफोरखौ खालामनाय जायो। बिदिनो सिन्दुर गानहोनाय हिनजाव गोद दाना हौवाखौ खुलुमनाय। सिन्दुर फोननाय हिनजाव हौआ गोदानखौ खुलुमनाय आरो बिदिनो बिसे आवथि सावोब्ला मडाबखौ स्नि खेब गिदिंनाय बेफोरखौ खालामनाय जायो। बिनि उनाव गामिनि रायजो राजा खौबो ओंखाम बोथिसे जाहोनाय जायो आरो
औ नोंथां औ।
दे दा नोंथांमोननिथिं हाबाखौ माबायदि खुङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन दा नोंथाङाथ' नोंसोरनि ओनसोलफोरनि माखासे हाबा हाबाखौ माबोरै खुङो बेनि सोमोन्दै बुंथिनानै होबायना। दा जोंनियावबो नोंथां थांमोननि बायदिनो बिब्दिनो ओ हाबाखौ खुंनाय जायो आरोना नाथाय जोंनियावहाय ओ हिनजाव गोदानखौ लाबोनानै ओ थुखैनाय जाया आरोना जोंनाव जोंनियाव ओरैबायद बि जायो जे हाबा हाबायावहाय हाबानि सानसे सिगांथ' बयहा हाबो हाबानि सानसे सि गां मानिे बिबदिनो मास मोनसे बा सप्तासे बिदिनो ओ सिगां आरोना
औ।
दानहैग्रोयो नङा होनबा हाबानि देट लाहैग्रोयो बिनिफ्राय ओ हाबानि बा गोथार जुलि गोथार जुलिनि माखासे नियम निथि बा माबे ओ ओ समावहाय माबे डेटआव माबे थारिकआवहाय हाबाया जुलिया जागोन आरो लघ न' दं बेफोरखौ नायनानै हाबाखौ थि खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बेयावनो बेखौ थि खालामनानै लानायनि उनाव जोंनाव जोंनियावबो जेनेबा दे ओ बेहाय खालार आरो समफोरा थि जायोब्ला हाबाखौ जुलि ला जुलिखौ लायो। यो बिनि बिनि बे जुलि जानायावहाय जोंनाव ओ जेन'बा ओ सोरनियावबा डाटाफोर लेंंहरलायो नङा होमबा हाबााखलि डाटाफोरजो हिनं हिनजाव दाथा थांनानै हिन्जाव गोदानखौ थांनानै जोङो लाबोलायो। लाबोनानै बिनि उनाव नोंथाङा जेरोखम खिन्थादों बिनियावबो जोंनियाव लाबोनानै ओ ओ डाटाखौहाय बरायो आरोना हिनजाव गोदाननियाबो लायजेनन्नायाव बरायो नाथाय हौवा गोदाननियाबो बराय नङा नङा होनोमबा हौवा गोदान नैयाबो हिनजाव गोदान लाबोयोबा बरायो बिनि उनाव बरायखांनायनि उनाव दादाफोरखौ जोङो ओ न'आवहाय जिरायहानै आस्रय लाहैयो नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां
बिनि उनावहाय जेब्ला हाबानि लग' नङा जायो। जे समाव लगन' जायो बे समाव डाटाफोरखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव लाबोनानै जोंङो आवाथि सावनो थाखाय ओ
सिथला ओ सिथ्लायावबा बारि खनानि बे जिखुनु जाया मन्दपावहाय आरोना मन्दप खुसि जायगायाव बानायदों बे जायग बेवहाय आहुथिसावनो हौवा आरो हिन्जाव गोदानखौ बरायनानै लाबोयो आरोना बिब्दिनो नियम बायदियै नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ हिनजाव गोदानखौ जों अ हिनजाव गोदानखौ औ आवाथि सावहोनानै फुरि जों जोंनियावहाय पुरिहेत होनो पुरिहेतआ आवाथि सावनानै होयो आरो ना बिसोरनि गोथार जुलिनि थाखाय बिनि उनाव औ नोंथां बिनि उनाव ओ हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान सानैखौबो ओ न'खरनि मानसिफोराहाय आसिरबाद होयो। आसिरबाद होनायाव हाय जेरै ओ ओ माइरंख'रवावहाय माइरं बा बिबारफोरखौहाय होनानै खायफाबा ओ जोथोब जाय अननानै होयो आरोना जोथोबफोर होयो। बा रांफोर होयो। ओ होनानै बिब्दियनो आसिशिरबाद होयो आरो हाबा खालामनो थाखाय माखासे सानै सानै बैराथि सिख्ला नांगौ जायो। नङा होमबा सानै बैराथि सिख्ला नांगौ जायो बे बैराथिफोरा जेरै ओ बैराथिफोराहाय गिसिब सिबनानै होयो। आरो हिन्जाव गोदानजों लोगोसे थाफाग्रा लोगोफोर थाफायो आरो हौवा गोदानजों सासे मेट्र' हौवा थाफायो नङा होम
औ नंगौ।
बेबायदिनो मोजाङै मोजां जुलिखौ होनानै हरो आरोना आरो बिनि उनाव हाबानि उनाव जोंहा हिनजाव गोदाननि न'आवहाय जोंहा आथिमंगल थाङो नङा होनबा औ आथिमंगलबो थाङो ओमफाय नाथाय बे गोदोनि समफोराव हाबानि माखासे ओ अनेख बाथ्राबो हाबा हाबा समाव अनेख बाथ्राफोरबो जों मोनबोदों आरोना उन्दै समावहाय आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों जेरै ओ हाबायाव हाबा जानाय समाव ओंखाम ओंख्रिखौहाय जोङो उन्दै समफोराव थालिर थालिर फस्ला नङा होमबा थालिर फस्लाया बे थालिर फस्ला बा थालिर बिलइयावबो मोनजाबोदोंमोन आरोना सानसे समावहाय बे समावहाय जों उन्दै उन्दैमोन आरो जों सिगांबो खोनाबोदोंमोन आरोना बेबायदिनो माने बेफोरबायदियैनो अनेख माने आलदा आलदा रोखोमैनो गोदो गोदायहाय बेबायदिनो जुलिखौ हाबाखौ लायोमोन। मोन आरोना मफ्राय माखासे समफोरावहाय लासै लासै बिनो सोलायलांनो हमदों जेरै जोङो दा थालिर थालिर फस्ला थालिर बे नि माबायावहाय ओंखाम जालिया दा दा ना आयदब खा-खायदा ओंखारबाय बिरोंदामिन ओंखारबाय गोदान गोदान बेफोरावहाय मेसिनजों बानायनाय जेरै प्लास्टिकनि थुरसि प्लास्टिकनि गिलास बेफोरबायदि ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओंखारनानै ओंखामफोरखौ बेफ्रावसो जायो आरोना आरो खोनानो मोनबावदोंमोन माने गोदो-गोदो-गोदाय माने हाबायावहाय जे जोङो दा दानि समाव पेन्देल बानायो नङा होमबा स्क्रिनजोंहाय
औ औ नंगौ।
पेन्देल बानायनायफोरा गोदोहाय थालिर बिलाइनि माबाजों खोबनानैसो बानायोमोन आरोना खोनादोंना नोंथां थालिर बिलाइनि थालिर बिलाइनि माबाजोंसो खालामोमोन नाथाय जोङो माखासे समफोरावहाय नुबोआखै आरोना ।
नाथाय जों खोनाबोदों बेफोरबायदिखौ दा ओ नोंथांमोननिजोंबो नितसय जादों जानो हागौ गोदो समफोराव आरोना। थालिर बिलाइजों खोबलाय लायनानै औ हाबा खुंनाय। औ दा जोंनि ओनसोलफोरावहाय बेबायदिनो हाबाखौ खौ खुंलाङो आरोना दा नोंथांमोननि नों नोंथांमोननिजों आं मिथिफेरै माबा मोनथियै माखासे नियम नितिफोर दंबावो नामा?
अ जेनेबा दा हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानखौथ थुखैनाय जायो आरो ना।
औ औ नोंथां औ।
थुखैनो थाखाय जोंथिं जे साथिनि एबा गामिनि सोरनिबा नखरनि दैखराव दै खावनो थाङो आरो ना।
अ
बिदिनो मानसिफोरा जि आलारि बाथि बेफोरफोरखो बिदि बानायोना थालिर फस्ला होनानै सानद्रियाव बानायो बेफोरखौ रुजुननानै एबा दै सारै सारै गामिनि राज्यो राजाफ्रा मोसा मोसा दै दैखराव जे गय जरा फाथै जरा होना खुलुमनानै दैखावना लाबोनाय जायो आरोना। बे दैजोंसो हौवा गोदान एबा हिनजाव गोदानखौ थुखैनाय जायो।
औ
आरो बिदिबो जायो खायसे नखराव जेनेबा हिनजाव गोदानखो हाबा खालिसोलाबो बै खालि सान बै दिनखालि
औ
हौवा गोदाननि नखराव थुखैया आरो ना हिनजाव गोदान नि नखरावनो थुखैना लाबोखानाय जायो एबा बेसा थुखैनानै हरखायो आरो हिनजाव गोदानखो।
औ औ औ थार।
दायरेक बिदिनो आवथि सावनाय टाइमाव फैनानै
औ
जेरै मन्दबाव जिरायहोफैखानाय जायो आथिं सुहोनानै लामायाव
औ औ
आरो जे बे हाबा जाखांबाथाय हाबा जाखांनानै हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ साहानि नआवसो दोननाय जायो आरोना।
औ औ औ नोंथां औ।
बिदिनो बे बेयाव जे नआव हौवा गोदान हिनजाव गोदानखो दोनगोन बे नआव थालिर बिफां फांनै गायनानै बिदिनो गयखो जिरनानै बेयाव सिन्दुरजों गोजा गोजा फोनना बिबार खालामनानै थुयो आरोना। थालिर बिफां गायनानै ओम दा होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ नोंथां औ नोंथांनि नोंथांनि ओनसोलफोरनि माखासे नों मा जुलि जे जुलि बा हाबा बेखौ माबोरै लायो बिनि नियम निथिफोरखौ आङो माखासे नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथांनिसिम।
ओम नोंथांमोननिथिंबो जिबायदि बुङो बेखौ नोंथाङा खोन्थानायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर।
औ नोंथां दा उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन होनबा नङा होमबा नोंथां। औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों